औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों
दा नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
नङा नोंथां आंसो सावरायनो सानदोंमोन जों दा नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
हेल नोंथां
औ दा जोंहा आयदायानो जाहैबाय जोंहा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद एबा गायनाय फुनाय बेनि सायाव
औ
औ नोंथाङा एसेफां नायग्रोना होदो नामा
औ नोंथाङा मा बुंगोन दैज्लां बोथोरनिबा
औ औ
दा दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय होनना जायोब्ला जोंहा मेइेनलि जोंनि आसामाव जोङो ओ माइ आबाद मावनाय जायो
नोंथांनि माथोखौ आं मोजाङै खोनायाखै नोंथाङा एसे नेद नांनाय जायगायाव था
दा माइ आबादखौ माबोरै मावगोन होनना बुङोब्ला जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गोबां दैनि गोनांथि जानानै फैयो माइ आबादखौ जों बै जों गोबां दैखो
नोंथांनि माथोखौ मोजाङै आबुङै खोनाजोबाखै एसे एनै नेट नांनाय सिगायाव थां रायलाय नोंथां
औ बे माइ गिबियावनो जों माइखौ माइज्लि महरै बानायगोनांगोन माइज्लि महरै मा लायगोन होनबाथाय बै माइखौ जों दैयाव सोमना दोननांगोन साननै सानथामनि उनाव दैयाव सोमखांनायनि उनाव जेब्ला बै माइनिफ्राय फिसा फिसा
अब्ला बियो मा माइस्लि महर मोनगोन आरो बै माइजलि महरखौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
अ बै माइज्लिखौ गाजा अरनायनि उनाव दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव फोनो थाखाय जों मा बै हाखौ जों गिबियावनो फोमोनग्रोनांगोन माबोरै फोमोनगोन होननानै बुङोब्ला बै हाखौ जोङो दुफु दुफु ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों हालेवनानै बै हाखौ हाब्रु बानायनांगोन हाब्रु बानायनो थाखाय जेन मा दैनि गोनांथि जागोन बेनिखाय आं नोंथांखौ सिगाङावनो बुंखादों जि माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो मा दैनि गोनांथि जानानै फैयो दा बै हायाव हाब्रु जानायनि उनाव बै माइनि बेगरखौ एबा माइज्लिखौ हायाव जों फोनांगोन अब्ला साननै सानथामनि बै माइनिफ्राय फिसा फिसा गांसो बायदि लाइफांफोर जोनोम सोमजिगोन बै लाइफांखौनो जों मा बुंगोन खोथिया बुंगोन माइखौ फोनानैल जाया नोंथां बै माइखौ जोङो माबोरै रैखाथि मोनगोन बेनि सायावबो जों जेरै जोंनि सोरगिदिं जाबायदि गांसो हारिनि लाइफांखौ जाग्रा जिब जुनार जों जेरै मोसौ बोरमा बेखौबो जोङो बेफोरखौबो जोङो होबथानांगोन माइखौ जानायनिफ्राय दा बेनि उनाव बै माइफोरखौ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गायस्लायनांगोन होनबासो जोङो मा मोजां फिथाइ मोननो हागोन बेखौ जों रोखायै मिथिखागौ दा
औ
माइफोरखौ जों गायस्लायनो थाखाय मा गुबुन दासे जायगायाव फिन बेबायदिनो ट्रेक्टरजों एबा नांगोलजों मोजाङै दुखु दुखु हालेवखांनायनि उनाव खेबसे नङा खननै नङा खनथामहालागि हालेवनांगोनलै नोंथां अब्लासो बै माइया मोजां जागोन ना बै हाखौ हालेवनायनि बेयाव जों दै दैजों लोगोसे फिन खेबसे हालेबावनांगोन जेब्ला बै हाया दुफु दुफु हाब्रुं जायो जों आथिं गायोब्ला आथिंनि आफा थालाया लोमलायनाय हाब्रुजों जायो अब्लासो जोङो बेयाव बै लाइफां रोखोमनि माइखौ एबा गांसो बायदि माइखौ बेयाव गायस्लायनांगोन खोथियाखौ बुंनो थाङोब्ला खोथिया बुंनांगोन जों बेखौ बै खोथियाखौ जोङो बै हायाव गायस्लायनांगोन जेब्ला जों बै खोथियाखौ बै हायाव गायस्लायो अब्ला मोनसे आखाइयाव मोनसे थफायाव मा फांब्रै बा फांबा बेनि बारा जानो मोननाय नङा नोंथां जुदि बारा जायोब्ला लाइफांफोरा गावजों गाव रोदाफोरा सुग्लेनानै जोङो मोजां आबाद मोना बेनिखायनो मोन मोनसे मथा एबा खोन्दोआव फांब्रै फांबा माइ थानांगोन बेबायदिनो थख' थख' जों गायलांबाय थानांगोन आरो नोंथां
औ
दा बेबायदिनो जोंहा बिगियाननि मुगाजों जों बैफोर माइ गायनायफोराबो माइ गायनो थाखाय गोबां आरोंदानि हाजाबै गोदान गोदान गारि मथरबो ओंखारबोदों जेरै ट्रेक्टर महरैबो जों नुनो मोनदों जाय मेसििननि गेजेरजों माइ गायनो हायो दा जोंनि गामि ओनसोल जानायलाय जोङो मा गोबां सुबुंफोरखौ एबा हाजिरा खामना लानानै बेबायखौ गायनाय जायो आरो दा बेबायदिनो माइ गायनायनि उनाव बे माइआलासे बिदिनो समजों लोगोसे देरनो हमो लावनो हमो दै मोननायजों लोगोसे सोमखोर गोथां महर मोनो बेजों समजों लोगोसे मा बे माइाबा लासैनो मोननो हमो मोननानै जों बे माइखौ हानानै माइनिफ्राय जिगाब मोनो जाय जिगाबखौ जों जिब जुनारनो होयो बेबायदिनो माइनिफ्राय बेगर मोनो गुन्दै थिख बिदिनो गुन्दैखौ अमानो होनाय जायो बबिन नोंथाङाबो फंनैस माइनि बागै बुंङोन नामा होननानै आं सानो एबा बायदि दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि सायाव बुंगोन होननानै आं सानो
औ दा जोंहा माइ आबाद बे माइखौ जोङो रेस लायो होननानै बयबो मिथिखायो आरो जोंहा बेबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरै जोसा माइब्रा बेफोरखौ जोंहा जे माइब्रा बेखौ जोङो फिथा जानायाव गुबैयै बाहायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओंखाम जानायाव बाहादुर रन्जित बेबायदिनो गोबां दं आरो दा जोंहा जे नोंथाङा बुंखाबाय जे जोंहा माइ आबादखौ बोरै गायो आरो जोंहा सिगां जे मोसौ आरो बेजोंसो नांगोलजों हालेवनानै गायनाय जायोमोन आरो नाथाय दा नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि ट्रेक्टर एबा ट्रेक्टरजोंसो हालेवनानै गायनाय जायो आरो
औ नोंथां
दा बिदिनो जोंहा माइ माइ आबादाव जोंहा गासैखौबो बाहायजायो होनना बुंनाय जायो नोंथाङा जेरै बुंलांखाबाय जोंहा माइनिफ्राय माइरंखौ जों जानायाव बाहायो आरो जिगाब जिगाबखौ जोंहा मोसौफोरा जानायाव बाहायो आरो लोगोसे बै माइखौ जोंहा मिलाव सौनायाव जे गुन्दै ओंखारो बेखौ जोंहा जे अमा फोर जोंहा अमा एबा मोसौ बेफोर जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा नारा बेखौबो मोसौवा जायो आरो जोंहा नाराखौ गोदोहाय न'बो बानायनाय जायोमोन आरो जोंहा नागाखौ जोंनि जे बे मागो दमासि बेयाव जोंहा बेलावगुरबो बानायनाय जायो आरो
औ
दा बिदिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव जोंहा गोोरान खेथिबो मावो गोरान खेथि होनना बुङोब्ला जोंहा दैखौथ' बिफां लाइफांनो थांना थानो थाखाय नांखागौ नाथाय जोङो बै आबादफोरखौ बुंगोन जे जाय आबादफोराव जे गोबां गोबां दै नाङा बेफोर रावफोरखौ जों गोदान आबादबो बुंनाय जायो आरो दा जेरै जोंहा थास' एबा लेस्रा
औ नोंथां
दा बिदिनो जोंहा थास' लेस्रा जोगोनार ओमफ्राय फान्थाव बेफोरखौबो जोंहा जे जिंखा एबा काक्रेल बेफोरखौबो जोंहा दैज्लां बोथोरावनो मोननाय जायो आरो लोगोसे थास'खौ माबायदि गायो होनना बुङोब्ला आङो फंनैसो बुंनि जोंहा थास' गायनो गिबियावनो हाखौ हालेव गोदोननाय जायो आरो जे बे थास' बेदर बे थास' बेदरखौ लाबोनानै बैहाय फबनाय जायो आरो आरो बिनि उनाव बै थास' बिफाङा एसे देरोब्ला
औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां जोंहा दा जोंहा नुगोन औ नोंथां नोंथांनि बाथ्राखौ आं खोनबाय थानोदां आं होननायखौ इयाव खोनााहैयाखैबा आं होनना मा लाबोदो बेयोथ' गानो जाखो ना दा जोंहा थास'निफ्राय जोंहा गिबियावनो बिबार खौ जोंहा जाहोबनाय जायो आरो बिनि उनाव जोंहा बे फ थास' बिफाङा रां थैलाङोब्ला बोराय मोना औ नोंथां जों थास'निफ्राय जों बिबारबो मोनो बेदरबो मोनो आरो बेनिफ्राय जाखिनि आथिं बाहागोखौ बुंनो हायोबा जों थास'निफ्रायबो जों मोनफ्रोमबो बाहागोखौनो जाजोबजायो होनलायो दा जोंहा बे थास' औ थास' आथिं बेखौ जोंङो हाग्रानि थास' आथिंफोर मोननाय जायो आरो जोंहा जे बिबार जाग्रा आसु थास' बिनिफ्राय जोङो आथिं मोननाय जाया आरो बेनिफ्राय जोङो बेदर आरो बिबार बेखौनो जानाय जायो आरो बिदिनो थास' बिफाङा बेयो बोरायनानै थैलाङोब्ला निफ्रा बेनिफ्राय जोंहा थास' बेदरखौ जावखुनानै जे जानाय जायो आरो बेखौनो जोंहा जोलैनिबो दोननाय जायो आरो दा बिदिब्ला जोंना नोंथां समावबो जालांबाय औ नंगौ नोंथां दा नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा थियो अब्ला फिन समाव रायलायफिनगोन होननानै गोजोनथों नोंथां नोंथां आं हायोबा फिन कल खालामबावगबाय होननानै आं सानो सम मोनोब्ला जों फिन रायलायफिनगोन मोजां गाज्रि सावरायलायगोन जानो हागौ नोंथाङा आंनि औ नोंथां सावरायनानै जोबोद गोजोन मोनबाय दा नोंथां ओंखामखौ जानो लाबायना औ हाजार हाजार रोजा रोजा लाख लाख खौटि किल'मिटार गोजानाव थानानै जों सानैबो रायलायबोदों बेखौ जों रोखा मिथिखागौ थिग बेबायदिनो जों समजों लोगोसेफिनो लोगो मोनफिनगोन होननानै सरायबाय थेंक इउ गोजोनथों आं